हेलौ
औ
अ खुलुमबाय नोंथां
नोंथां
गोजोन हर नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन हर औ नोंथांखौ नोंथांनिसिम आं कल हरनायल मोनसे थांखि लानानैसो कल खालामदोंमोन
औ नंगौ नोंथां
सावरायनो थाखाय मोनसे खोथा आथिखालाव सोलिबाय थानाय मोनसे खोथा मोनसे सावरायनो गोनां खोथा लानसो फन हरदोंमोन नोंथां मोनसे आयदा लानो गोनांथार आयदा लानानै बे गोनांथार औ औ बे गोनांथार आयदायानो जाहैबाय नोंथां आथिखालाव आथिखालाव सरकारि आथिखालाव सरकारि बादायलु आनजादफोराव जों माबोरै बा लाइमोनफोरा माबोरै बादायलु आनजादाव उथ्रिसारनानै जों मोनसे साकरि बा जबखौ माबादि जों मोननो हागोन नोंथाङा बेनि सायाव आंनो एसे फोरमायहरदो सावरायनाय हिसाबै एसे फोरमायहरनो थाखाय नोंथांखौ
औ नंगौ नोंथां दा नोंथाङा बुं दों आंनि बादाय बादायलु ओ आनजाद दाउ माब्रैहाय ओ मा होनो उथ्रिसारनानै फास जानानै ओ जाफुंसार जानो हागोन होननानै आंखौ बेनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों
मोनसे जों मोननो हागोन आथिखालावथ' जोबोद गोनांथार मोनसे जबनि थाखाय मोनसे जब सासे लाइमोननो बे जुगाव
औ नोंथां नोंथाङा होनबा खोनासंलांदो ओ बे जुगाथ' दा बादाय दा जोबोद ओ नायनो थाङोब्ला गोरलै नङा जोबोद गोरा जाबाय ओ मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे बादायलु आन्जादाव बयबो माने ओ गोबां बादायारिफोरा गोबां जाबाय गोदोनि बायदि खम नंला साफ्रोमबो सुबुं सुबुङानो जिउआव जाफुंसार जानो थाखाय एबा गावनि थांखियाव सहैनो थाखाय ओ मा होनो साफ्रोमबो सुबुङानो बाहागो लायो थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बा जोंनि हालामावबो गोबां सुबुंफोरानो बे बादायलु आनजादफोराव बाहागो लानायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो मोनसे मा होनो सोरखारि साख्रिनि एबा फोसावलाय फैब्लानो गोबां सुबुं एबा रोजा रोजा लाख लाख सुबुंफोरा मा होनो आर'जलाइखौ गथायो नङा हाबा नोंथां बेनिखायनो मा होनो गोथौयै नायनो थाङोब्ला मा होनो बादायलि बादायालु बादायालु आनजादाव बाहागो लानाया गोरलै नंला आरो। माने गो गोबां मा होनो नाजानाय खस्थ'नि गेजेरजों एबा दुखु दाहानि गेजेरजों जोङो सौसिलांनो हानांगोन बेखौ खौ जाफुंसारनोब्ला नङा होनबा नोंथां बेनिखायनो जोङो दानि निफ्रायनो बादायलु आनजादाव बाहागो लानो थाखाय जाफुंसार जानो थाखाय दानिफ्रायनो साखा फारा जानांगोन नङाब्ला जोङो बे बादेरु आनजादाव जोङो जाफुंसार जानो हानाय नङा। बेनिखायनो जोंनि जों साफ्रोमबो सुबुंफोरानो दानिफ्रायनो साखा फारा जानानै बैफोर बादायारिु आनजादफोरनि थाखाय जोङो मा होनो थियारि जानांगोन दानिफ्रायनो नङा होमबा नोंथां मानो होनोब्ला बेबादि दा गोबां मोनसे पस्ट एबा मोनसे भेकेन्सिनि थाखायनो गोबां बादायारिफोरा जायो जेरै मोनसे फसावनो नैजौ थामजौ गाहाम जानाय जालांबाय दा जोङो दानि नोजोरखौ नायोबा आरो। बेनिखायनो जोङो दानिफ्रायनो साखा फारा जानांगोन। जों जेरै साखा फार जानि थाखाय गोबां लेखाफोर फरायनांगोन गोबां बायजोआरि गियान गोदोनि गियान जेरै जारिमिन गियान बायजोआरिनो सोलोंथाइ नलेज बेफोरखौ लानांगोन जों आरो नोंथां अब्लासो मा जों जाफुंसार जानो हागोन। जोङो बेखौ सानफ्रोमबो सम मथयै थाम ब्रै बा घन्टा सानफ्रामबो जों दानिफ्रायनो बे स बे समनिफ्रायनो साखा फारा जायोबा जों जाफुङैनि खोथा गैया। जेरै जों साफ्रोमबो मानसियानो नंगौ जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो जों उन्दैनिफ्रायनो गोरों एबा गियानि जानानै फैया। जों बै बफोरखौ जों जानो थाखाय जों गावबा गाव नाजानांगोन जेरै जों सेखा बोराइाया मा होनो माराम जानानै थायोब्ला बे बुख्ला जायो। बेखौ जोङो मा खालामनांगोन उनै उनै जोङो गोबौ खालामनांगोन थिग बेबायदिनो जोंबो मा सानफ्रोमबो फराय फराय नाजाथाब नाजाथाब जोङो म ब्रेनखौ जों गोबौ खालाम। खालामनांगोन जों मेलेमखौ गोबाव खालाम खालामनांगोन जाय बुस्थुखौ जों गोसोआव थाया बेखौ। बार बार बार फरायनानै जोङो गोसोआव थानाय थाहोनो हानाय खालामनांगोन अब्लासो मा जागोन। जोङो जिउआव जाफुंसार जानो हागोन नोंथां बेबायदियैनो जोङो जिउआव जाफुं सफसार जानो हायो जोङो इयुननि जों गावबा गाव मा होनो। थांखिसिम सहैनो हागोन आरो नोंथां। नङाब्ला जोङो हानाय नङा सानफ्रोमबो बिदि जनानै उन्दुनानै थायोब्ला बेनिखायनो जोङो सानफ्रोमबो जोङो जोंनि जिउखौ नाजाथारनायाव जोङो बाग लानाङो बे नाजाथाबनायाव जोङो जोंनिबो एबा न'खरनिबो जोंनो अबदान नांगौ जायो गावनिबो अबदान नांगौ जायो नोंथां। जोङो बेखौ जोङो सोलोंथाइखौ लानो थाखाय गाव हारसिङैबो लानो हागोन। एबा गुबुननिफ्रायबो जों लानो हायो आरो नोंथां जेरै जोङो
औ औ।
गोजानाव थांनानै कचिं सेन्टार एबा फोराव जोङो बाहागो लानानै जोङो गावनि बादायनो थाखाय जों साख खाफ्रा जानांगोन आरो न'आवनो जिरायनानै जोङो मा होनो गावनो गाव जोङो ओ मा होनो साखा फारा जानो हायो आरो नोंथां जोङो गोसो गावबा गाव सुबिदायै जों जानांगोन ओं नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो मा होनो ओ जोंनि हालामाव गोबां सुबुंफोरानो बेफोरदि बादाय बादायारि आजादनि थाखाय साखा फारा जानायखौ जोङो सानफ्रोमबो नुयो नोंथां बेनिखायनो जोंबो दानिफ्रायनो आंबो खावलायो गुबुनफोरखौबो दानिफ्रायनो जोङो साखा फारा जानांगोन आरो नोंथां
औ
ओ बेफोरबायदि मा होनो आनजादाव ओ मा होनो सोरखाराफोराबो एबा ओ जोंनि हा ओनसोलनि सोरखारफोराबो ओ बिसोरनिबो जोंनो मा होनो हेफाजाब नांगौ जायो बिथांमोनासो मा होनो गोग्गो एबा एसे निकायै आनजादफोरखौ फाथियोब्लासो मा होनो जोंनि ओ मा होनो फरायसा एबा आनजाद होगिफोराबो मा होनो ओ मोनसे थुलुंगाखांगोन आरो नोंथां मोनसे बे बिसा साख'रिखौ होयोब्ला अब्लासो जों मा जोंनि फरायसा एबा बादायारि सुबुंफोरा एबा ओ बादायारि फरायसाफोरा जाफुगोन नाजाथाबनायाव गोसो दुंगोन आरो नोंथां
उम
आङो बेखौनो फोरमायनानै दोनथ'नाय जाबाय नोंथां नोंथाङाबो आंनो बे बादायारि आनजादनि सोमोन्दैनो माबाफोर गियान दङोब्ला आंनो फोरमायनो हागोन नोंथां
औ-औ-औ थारैनो फोरमायगोन नोंथाङा जा खम समनि गेजेराव फोरमाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आं दा नोंथां बेखौनो नोंथांजों सावरायहरगोनबा नोंथांनो आं फोरमायहरगोन बादाय बादायलु आनजाद बादायलु आनजाद होनना बुङोब्ला जों नोंथाङा बुंनाय बायदियानो जाय जाय सुबुङा सरखारि जब बा सरकारिनि साक'रि बे साक'रिखौ मोननो थाखाय हास्थायगोन बै सुबुङा गिबि गिबियावनो गोबां नांथाब नाजानो नांगोन आरो लोगोसेनो जाय सुबुङा सरकारि जबनि थाखाय मावनो गोसो गुदुं बै सुबुङा जेब्लाबो जेब्ला मा खामनांगोन गोसोबो थानो नांगोन जेराव गोसो दं बेवहाय गासिबो दं होननाय बेफोर बायदि माने बेवहाय गोसो गैयाबा माने जेबो गैया नोंथाङा जुदि जे गोसो गैयाबा जेबो खामानिखौ मावनो हानाय नङा थिग बिब्दिनो सरकारि सक'रि नागिरनाय बा सरकारि जब नागिरनायनि बेलायावबो बेबादिनो आरो बेनिखायनो गिबियावनो जों सरकारि जब नागिरनायनि आवगाय आवगाय गावबागाव बिजाथिया जाबादि जाबादि पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन बेबादि पस्टआव एप्लाइ खालामनांगोन गिबियावनो गिबियावनो फरम गथायनांगोन आजिखालिथ' अनलाइनसो अनलाइन जमा खालामनांगोन थिग बेनि उनावहाय सिलेबास फल' खालामनांगोन सिलेबास होननाय बै सिलेबासखौ फल' खालामनानै फरायनांगोन सानफ्रोमबो खस्थ' खालामनांगोन लोगोसेनो न'खरनिबो न'खरनि फारसेबो हेफाजाब मोननो नांगोन अब्लासो थुलुंगा मोननांगोन अब्लासो थाबैनो बिजाथि जायफोरा सायख खरि मोननो हास्थायो बेफोरो थाबै जाफुंसार जानो हायो होननानै आं सानो जों सिलेबास फल' खालामनानै जेब्लासिम फरायगोन मोनसे नोजोर थांखिजों अब्ला जों बै थांखिसिम मोनहैनो बारा सम नांहैया थिग बिब्दिनो जोङो सरकारि साख'रिनि बेलायावबो सिलेबास नायनानै सिलेबास हिसाबै बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव गोरलै गियानानो जा बा जिकेयानो जा जेनेरेल एवारनेस जा कारेन्ट एफायार्सआनो जा लोगोसे जारिमिनानो जा हिस्ट्रि
औ नोंथां
बेखौबो बिथा खालामनानै बै सिलबासाव गासिबो सख'नाय जादों दै एगजाम हिसाबै जा एगजामाव एप्लाइ खालामदो बे एगजामाव एगजामनि एगजाम लाग्राफोरा बेफोरखौ रोखायै खालामखानाय जादों बेनि बादियैनो जों ग्रोब ग्रोब जेसे हायो एसेनो गोसो होनानै फरायलांबाय थायोब्लानो बै आनजादसिम गोसो होनानै जों जेसेबांनो खस्थ' खालामनानै फरायलांगोन बै आनजाद सिम जों बै आनजादखौ मोजां रोखोमै होनो हागोन होननानै आं सानो आरो बै आनजादखौ जों मोजां होनो हानायनि उनावनो नोंथांनि रिजाल्टआ बा नोंथांनि फिथाइया थारैनो बेबादि खस्थ' खालामनानै फरायोब्ला खस्थ' खालामना फरायबा थारैनो पास खालामनानै फिथाइखौ मोजां फिथाइ मोननो हागोन होननानै आं सानो नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि जानो हमबाय जे सरकारि साख'रि नागिरनायाबो ओरैबायदि थाननि सायाव थान जानो हमबाय जे गोरलै नंलिया गोबां सुबुं अनजिमा बांबाय लोगोसेनो रोंखा राखा सुबुंफोरा गोबां बारिनो हमबाय बिनिखायनो नोंथाङा बुंनाय बाददिनो मोनसे पस्ट ओंखारोब्ला ब बाजौ थामजौ बा बा बा से रोजायालागै मोनसे पस्टनि हेंथायै गोबां सुबुं ओंखारो बेनिखायनो कम्पिटिसन बा बादायलुवा गोजौनि सायाव गोजौ जालांबाय बिनिखायनो जों दानि फ्रायनो जाखिनि साख्रि मावनो गोसो बा सरकारि साखरि नागिबाय थानाय जोंनि लाइमोनफोरा जेसे हायो एसे खस्थ' खालामनानै सरकारि साख'रिनि थाखाय बादायनो जेब्लाबो साखा फारा जानानै थाखानांगोन अब्लासो जों थांखिसिम सहैनो हागोन होननानै आं सानो बा आं खावलायो आंनि जेबो गावबो बेखौनो सानो जेने आंबो सासे सरकारि साखरि मावै सुबुं बा आंबो नागिरबाय थानाय सुबुंखाय बेखिनिखौनो आं नोंथांनि जिउआव फोरमायबाय दिनैनि सावरायनायनि आयदानि सायाव नोंथां बेखिनिखौनो आं सावरायनानै। दिनैनि सावरायनायखौ फोजोब्बायना आं नोंथांनो फोरमायहरबाय
थांनो थांसिमबो।
औ गोजोन्थों नोंथां।